हेल' खोनादोंना नों हो
औ खोनादों दे।
औ फ्रि दंबा दसे रायज्लायजागोन खोमा ना?
औ औ फ्रियानो दे।
ओ दा दिनैनि सावरायनायाव जोङो आइजोफोरनि ओ बिहोमा आरो बिसोरनि बेफार फालांगिनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना दान्दिसे?
औ औ सावरायजागोन। जि मोजां टपिक बे
औ औ थ' जागाय जेननायाव आं फंनैसो बुंनो सानदोङो
औ दे।
जिहेतु ओ आइजोफोर होननानै बुङोब्ला गुबैयैनो फैयो जोंनि बिमा माहारि माहारि नङा होमबा?
औ नंगौ।
जाय बिमा माहारिया जोंखौ सोरजिनायजों ओ लोगोसे जोंनि गासैबो जि हाबाफारि बा जोंनि जि गासैबो खान्थि बेफोराव मैखोमै बाहागो लाफानानै जोंखौ हेफाजाब होयो लोगोसेयैनो ओ न'खर सालायनायाव ओ मैखोमै बाहागो ला बिदि आरो ना।
औ औ।
आरो बेनि अनगायैबो आथिखालनि जि ओ आइजोफोर एबा बिमा ओ माहारिफोर बिथांमोनाथ' बे बेफार फालांगिनि बेलायाव बा गोनो ओ गोनोखोआरि जि ओ जिखुनुआनो होना मानो जेरावबो आखा फाखा।
औ नंगौ।
औ थ' बिथांमोननि बिहोमाखौथ' जों बुंनानै फोजोबनो हाया।
हाया औ।
औ आरो जेन'बा जों ओ बयबो मोनसे गोथौ नोजोरजों नायोब्ला आरो बेनि बां सिनखौनो मोन गोन होननानै आं सानो आरोना।
औ औ मोनगोन।
औ नोंथांनि खेंफोरथिखौ आं बेवहाय लुबैगोन आरो नोंथाङा मा सानो?
ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जुदि जोङो जेसेबांनो गोथौसिनै माने बिजिरनो थांगोन एसेबांनो जोङो म गोथौसिनै मिथिनो हागोन आइजोआ जोंनि समाजाव बा न'खराव माबायदि हेफाजाब होयो सासे आइजो जानानै जेनेबा हमनानै ला न'खरनि खामानिनि अनगायैबो बाहेरानि खामानियावबो जे आइजोफोरा आथिखालावहाय ओ गोबां हेफाजाब होदों होननानै बुंनो नांगोन आरो जोङो। ओरैहाय न'आवहाय न'खर सामलायनायनि अनगायैबो दा गोबां आइजोफोरानो जेनेबा फिसा फिसौनि थाखाय बा न'खर सामलायनो थाखाय गोबां बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो आथिखालावहाय नुनो मोनो।
औ औ।
औ। औ बेबायदिनो खायसेया मैगं थाइगंनि बेफार खालामो आरो खायसेया बेबायदिनो जि सोरबा बेबायदिनो साहा बाय आरि दखानफोर होनायजों लोगोसे माने ओ आथिखालावहाय ट्रेन स्टेसन स्टेसनबो गोबां आइजोफोरखौ नुनो मोनो हारसिङै हारसिंनो गोजान गोजान जायगायावहाय थांनानै माल दिखोनाय माल रुजुननाय। माने नायबा बोरै बाबो मोनो आरोना बिखा खामथाव थावबो मोनो जेनेबा सासे आइजो जानानै न'खर सामलायनो थाखाय बिसोरो गावखौनो माबायदि ओ जिउ बावसोमनानै खामानि मावदों बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। गासिबो बिथिङावनो औ बेफार फालांगिनि बेलायावल' नङा गोबाङावनो। जेनेबा थुनलाइयावनो होन बा सोलोंथायावनो होन बेफोरबायदियावबो गोबां बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो अ।
औ औ गुबै आय दा महरै आं जेन'बा बेखौनो बुंनो सानगोन जे आइजो माहारिया सम लानानै सम जोबोद अनसुलि। आरो सम लानानै ओ बिथांमोना मा जायो? ओ जोहोलावजो फोरबायदि बिखा फोरदानो लोगोसे दिनो सम लानानै एकदम गुस उ दै निज्रा बायदि बोहैयो। सुबुंफोरनि सानस्रिफोरखौ एकदम गावनि साननानै आ जावो। बज'बो। बेनिफ्राय फोनांजाब बो आरो लोगोसेयैनो जेंनाफोरखौ सुस्राङो माहि आखुनि गुरै आ- खुनि आं बेफोरखौ नुसनो आरो आं सानो बे- फोरनि सोमोन्दै लोगोसेयैनो नों- फोरमायनाय बादि सोलोंथायावबो बेनिफ्राय गोबां बाय- दि -बायदि रोखोमनि बेफार फालांगि आ दारिमिन सालायनायानो ओं गिदिर-गिदिर अ रायजो- फोर सामलायनायानो होन बेनिफ्राय जोंनि फिसानिफ्राय फिसा न- खर सामलायनायावनो होन बिथांमोननि बिहोमाया गुजिगु जौखोन्दो होनोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो आंनिब्ला
जानाय नङा औ थारैनो नंगौ आनो
जिहेथु जोंनि नफ्रोमबो नखरावनो बिमा माहारिनि अननाय थायो आरो आं लुबैयो जे थाथों होननानै ओ द--््् गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनानो नखरखौ दायो नङा होमब्ला
दायो
औ आइजो माहारियानो जोंनि औ औ
जेनेबा मोनसे नखरनि जौ गानाय आरो जौगायो मोनसे न खरा माबायदि मोजां जालांगोन बेयो सासे आइजोनि आखायावनो थायो जुदि जेनेबा ओ हौवाफ्रा बेयाव हाजार मोजाङानो जायाथों मानो हाजार गाज्रियानो जाया थों मोजां गाज्रियाथ जोंना थाखायो नालाय मोजांबाबो गाज्रिबा बो बेवहाय आइजोफ्रा जुदि मोजांब्ला मोजाङानो जालांगोन जुदि आइजोआनो गाज्रिब्ला हौवाया मोजां जानानैलाय मा जानो नङा होमबा? बे आइजोआ गाज्रिब्ला माने जोंनि बिमा फ्रा गाज्रि जायोब्ला माने बे नखरा सिलिंखार जालाङो आरो। बेबायदिनो नखरनि मोजां बा गाज्रि बिनि इयुना सासे आइजोनि आखयावनो थायो होननानै बुंनांगोन आरो। मान-मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंना हाय नखर सामलायनायावहाय आइजोफ्रानो बांसिन बाहागो लाखायो हौवाफ्राथ जोंनिया ओ बाहेरायावहाय खामानि मावग्रा हिसाबै नखरखौहाय बांसिन समावनो माने सामलायनायावहाय बाहागो लानो हाया जायो। जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै बा नआव थानानैबाबो जोंना बेबायदिनो माबा मोनसे खामानि मावनानै थाखा फैसा बेबायदिखौ दिहुननानै होनो हायोब्लाबो नखर सामलायनायावहाय बारा बाहागो लानो मोना होननानै बुंजायो आरो। बेनिखायनो माने ओ सासे आइजोनि आखा आखयावनो बांसिनै गोहोम खोलैयो आरो जेनेबा आइजोनि आखायावनो थायो। दहाय आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा आइजोआ मालाबा जोहोलावनि जोहोलावजोनि महर लायो होननानै बुंदोंना मालाबा दैमुनि दै बायदि होननानै बुंदों थिग बेबायदिनो- औ जेनेबा मालाबा खालि मालाबा दुर्गा बेबायदिनो लोखि सरासथि बेबायदि गासैबो बिथिङावहाय बाहागो लायो होननानै बुंनांगोन आरो।
औ औ।
जेनेबा फिसाफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर मावदोंब्लाबो बेखौहाय जोङो अन्नायनि गेजेरजों बा निमाहा होनायनि गेजेरजों मोजाङै माने फोसाब बिदिनो नाजालाङो आरो। बेबायदिनो जुदि बेखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन ना?
अ थ' आं माने उन्दै थाखोनिफ्राय आङ बेखौ सावरायनो सानदोंङो। जे गंसे फिसा न'खर एबा गंसे फि सा गामि बेवहाय थानानै सासे आइजोआ बोरै गाव सुंथानो हानाय नखर दानो हानाय खालामो बेनि बेखौ नायनो थाङोब्ला गुबैयाव जों नुनो मोनो जे ओ सासे आइजोआ ओरैबायदि खस्थ' खालामो ओरैबायदि नाजायो गाव लुबैनाय खौ एंगारनानै गावनि फिसाफोरनो हो जेने नङा होमबा बेनिफ्राय गाव उखैनायखौ दोन्थ'नानै गावनि उखैजानाय गथ'फोरनो जाहोग्रोयो न'खरखौ नायग्रोयो न'नि बबेख खनायाव मा जोबनानै दं बबेयाव मा नांगौ जानानै दं फारफ्रोमनिफ्रायबो माने ओ दावसिन नोजोरजों नायै नायै बिलिरै बिलिरै माने फोलोमजोबो होनो आरो होननानै बुंनांगोन आरो नङा होमबा बेनिफ्राय रां आरजि औ औ
औ
रां आरजिनायनि रां आरजिनायनि बेलायावबो आइजोफोरानो माने ओरैबायदि मैखोमै बाहागो लायो होननानै बुंगोन ओ हौवाफ्रा बायजोआव थानानै खामायना रां हरनो हागौ ना थायबा न'खरनि सोलिनायखौ आइजोफोरा गावनो जेसे सेबां नांगौ आरो गावनि फिसा फोरनि थाखाय बेसेबां नांगौ बेखौ गावनो आरजिनानै दिहुननानै लायो आरो जेरै- अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय आरो बायदि रोखोमनि एसे एनै मैगं मैला आरो खम बिबांनि हाग्रा बंग्रा मैगंफोरखौ साबखांनानै फानहैनाय बेनिफ्राय सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनायफोरनि थाखाय मोजां मोजां थाजिम थाजिम दोरोङारि जोंनि जाग्रा लोंग्रा बुथुमनायानो होन थ' बेफोराव आइजोफ्रानो मैखोमै बाहागो लायो होननानै आं सानो आरो। आरो बेनि अनगायैबो औ बेनि अनगायै बो गोनांथार ओ आयदा हिसाबै आं बुंगोन जे जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनायनि बेला याव आइजोआ आइजो माहारियानो जौसे जौखोन्दो बिफाव लायो होननानै आं बुंगोन आरो। जे औ औ बिनि गथ'आ लोमजादों ना मोजाङै दङ ना बबे मा ओ मानि थाखाय आंखाल जादों बेफोरखौ सुफुंजोबो होननानै आं बुंगोन
औ जेनेबा सासे गथ'आ जोनोम मोननाय लोगो लोगोनो सासे आइजो बा बिमानि आखायावसो जोनोम मोनो होननानै बुंखानांगोन नालाय जेनेबा बे गथ'नि इयुन इयुन आरो बे गथ गथ'नि मोजां गाज्रि जोथोन लानाय गासैबो बिबानानो सासे बिमानि आखयाव फैखायो हिसाबै
औ औ।
औ बे गासिबो आइजोनिनो जायो आरो।
औ औ जोबोद मोनसे ओ ओ माने साननानै फोजोबनो हायै बे जोंनि आइजो फोरनि आयदा नङा होनबा?
औ औ नंगौ।
जायनि सोमोन्दै जों बुंनानै फोजोब नो हाया आरो जायख खौ सावरायोब्ला फोजोबनो हायि बायदि बाथ थ्रा गोलाव आरो
औ जेनेबा जेसेबां रायलायगोन एसेबांनो ओंखार ओंखारलांबाय
ओंखारलांबाय थागोन आरो औ औ नंगौ। थ' नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो जेनबा गोसोखौ।
औ आंबो मोजां मोनदों। नोंजों रायज्लायनानै जेनेबा नोंथांनि जा सानदांथि मोनदांथि बेखौहाय माने बेवहाय बेरखांदों आरो। जेनेबा नोंनि रियेल लाइफआवहाय जाखौ मेगनजों नुदों बेखौनो बुंदों नङा होमबा?
औ औ औ
आइजोफोरनि बिथिङावहाय बेबायदि नोजोर होनायखौ नुनानै माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो।
औ औ त बिदिब्ला रायज्लायगौ मानिे बांगौ थ जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेयावनो लाखिथजासिगोन।
औ जागोन दे।
औ औ इयुनाव आरो रायज्लायबावनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथांजों। दे होनोमबब्ला ना?
औ दे गोजोनथों।